अ।
अह'नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
अ' खोनादों नोंथां बुं।
नोंथांनियाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन
औ बुं।
जेनेबा नोंसोरनि एरिया नोंसोरनि गामिफोराव जेनेबा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै माबायदि
अंह अह नोंथाङा माने सोंनो नागिरदोंखि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै आरोना अ'नों जेनेबा जोंनिया बर'फोरनि गाननाय जोमनाय माने जोंनिया बर'फोरनि सिनायथि होननाय माने जोंनियाथ' आर'नाइया थाहैखाबाय नालाय। आर'नाइया जाहैबाय जोंनिया ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया बर'फोरनि ओ आइजोफोरनि गाननाय होनबोला जोंनिया दख'ना फालि बिदिनो जोंनिया थाहैबाय आरो। ना। बिदिनो जोंनिया बर'आइजो आइजोफोरा ओ गाव गावनो न'खराव हाथायनि बाजारनिफ्राय खुन्दुं लाबोनानै गाव ओ न'आवनो हिसान सों सोंनानै दानानै गावनो दख'ना दानानै गानो आरो ना जोंनिया बिद बिदिनो आइजो माहारिफोरा बिदिनो जोंनिया ओ गावबा गाव ओ -ओ हौवाफोरनोबो जेनेबा ओ हाथाय बाजारनिफ्राय खुन्दुं लाबोनानै ओ न'वावनो गामसा दानानै हौवाफोरनोबो गाननाय फासाब दानानै होयो आरो ना जेनेबा आइजोफोर होनबा आइजोफोरा जोबोद बिदिनो ओ बायदिसिना आगर एरनानै दख'ना
ओं नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना माबाय मा आगर दङ? बर'फोरनियाव
अ खोनथानो हागोन नों थां जोंनिया बर'फोरनिया गर होनोबा ओ थाइगिर आगर थाहै ओमफाय फारौ मेगन थाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो हा जो आगर दिंखिया आगर ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया मा होनो ओ अ हाजो आगर थाहैयो जोंनिया बिदिनो आरो गोबां आगर दंबावो। ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया ओ दख'ना दख'ना होननाय माने जोंनिया बर'फोरनि आइजो माहारिनि जाहैबाय आ रोना आइजो माहारिनि द खनायाबो बायदि रोखोमनि आरो बायदि गाबनि थायो जोंनिया। बिदिनो जोंनिया ओ दख'ना थावसि जाहोयो। दख'ना आरो बिदिनो जोंनिया ओ मा होनो न'फोराव गाननोबो ओ आइजो माहारिफोरा औ दख'ना ओ अग्रं दख'नाबो दानिया दाना गानो आरो ना।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया ओ गोबां फास्रा आगर मोजां मोजां दानानै गानो। ओमफ्राय ओ गावबा गाव हौवाफोरनोबो होनो आर'नाइ दानानै होयो।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोंनिया बर' आइजोफोरा हिसानफोरखौ माबायदिहाय दायो आरो मा मा आगरनि सि दायो बिदि बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंनयाव दासान्दि बे हिसानाव मा होनो थं दख'ना लांगा दख'ना बेफोरखौ दायो आरो। गामसा, फास्रा। बेफोरखौ दानानैनो न'खर सोलिबोगासिनो। खायसे खायसे सुबुंफोरा बाजार ओमफ्राय खुन्दुं आरि बायना लाबोनानै न'आवनो दानानै फानो आरो।
औ।
बिहु फालि। बिदिनो आर'नाइ गामसा थं दख'ना लांगा दख'ना दख'ना बेफोरखौ न'आवनो दानानै फानो आरो।
औ।
बेफोरजोंनो बर'फोरा न'खर सोलिगासिनो दङ।
बिदिनो जोंनिया दख'ना गामसाफोराबो बायदि गाबनि थायो आरोना। बिदिनो जोंनिया दख'नायाबो गोमो ओमफ्राय आरो जोंनियाखायमा ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया गोजा आरो कमला खालार। बिदिबा गाबनि दख'ना दाना गानो आरो ना। बिदिनो जोंनिया माबा जेनेबा जों जेनेबा मोसानो थाङो ब्ला जेराव जेनेबा जों खेराय मोसानो थांनाय जायो जेनेबा जों माब्लाबा बैसागो बोथोराव बैसागो मोसानो थांनाय जायो। जोंनिया बिदियाव द गोमो। बिदनखौ गानना थांना मो। मोसानाय जायो आरो। ना बिदिनो जोंनिया मो। मोसानायावबो ओ गोजा फालि ज सो मोसायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया। आर'नायाबो बायदि रोखोमनि थायो आरो ना। बायदि गाबनि। बायदि आगर होनानै जोंनिया दाहैयो आरोना। आइजोफोरा बिदिनो जोंनिया गोजा आर'नाइ गोज्जा आरो आर'नाइ खायमा गोमो अरेन्ज ओमफ्राय बिदिनो। जोंनिया बायदि थाबावो आरोना।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा आंनो। मा माहाय मा मा। बायदि माने दखनानि नाम फोरखौ फोरमायनो हागोन नामा।
दख'नायाथ' जोंनाया मोननै रोखोमनिल'सो दङ न' आरो। जेनेबा लांगा दख'ना आगराथ' आरो बायदि बायदिसिना दङ हाजो आगर दाउस्रि देलाय आगर दावराइ आगर दाउ मोख्रेब आगर बिदिनो दिंखि आगर बर'फोरनि आगर आरो बिफोर हाजो आगर आगर
औ ओमफ्राय जोंनिया दानियाथ'। बिदि नुनोबो मोनला नालाय दानानै गाननाय आगोलसो माने गावबा गावनो न' न'खर न'खर। ओ खुन्दुं लाबनानै हिसान दानानै गावबा गाव न'खर न'खर गानोमोन आरो ना। सि दानानै आरो बिदिनो हौवा फोरनोबो गावबा गाव बिसिनो माने गामसा दानानै होयोमोन आरो ना बा दानिया बेफोरखौ दानिया जोंनिया नुनो मोननाय न जाला औ दानिया माने बिदि खमायबो जाला नालाय बेनिखायनो आइजोफोरा जेनेबा ओ हाथाय बाजारावनो बायना मोननायखाय ओ गानो आरो ना बिदिनो आरो आगोलनि बायदि बिदि दख'ना ग दानानै दानायाबो आखाइजों बारा दानायखौ जों नुनो मोनला दानिया माने मिसिं दो- बो जोंनिया दानानै गोबां गानो आरो ना बिदिनो जोंनिया औ दानिया बिदिनो जोंनिया गोबां दख'ना मोजां मोजां दानानै बा बिदिनो गोबां ओ दख'ना दानानै गाव आखाइजों बानायनानै गोबां ब्रेन दङ आरो जोंनिया गोबां ब्रे बानायबाय आरो बिदिनो गोबां रां खामायगासिनो आरो आरोना जोंनिया बर' आइजोफोरानो नों अ नों- नोंथाङा बेनिनो मा मा ब्रेन्ड दोङ दख'नाफोरनि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन जेनेबा जेरै जोंनिया बिबार ब्रेन्ड दङ लफाय ब्रेन्ड दङ एफ एन एफ ब्रेन्ड दङ सिखिरि ब्रेन्ड बसुमतारि ब्रेन्ड बि बायदि रोखोमनि ब्रेन्ड दङ आरो
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनो हौवाफोरा माने हौवाफोरा फोरनि गाननाया हौवाफोरा मा मा बेहाय ओ जेनेबा बर'नि मा मा गानो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ हौवाफोरनाथ' जेनेबा दा मा होनो गाम गामसायानो मेन बर'फोरनि हौवाफोरनिया गामसा आर- नाय जेनेबा अस्कट आर'नाइ अस्कदा बेफोरखौ गानो आरो बर'फोरा
औ औ औ ओमफ्राय जेनेबा जोंनिया बर' मोसानाय बैसागु मोसानाय आरो खेराइ मोसानायाव मााबायदिहाय मा गाबनि दख'ना आरो मा मा फास्रा बाहायनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन फोरमायगोन ना इसे
बर' बर आयजोफोरा खेराइ एबा बागुरुम्बा मोसानायाव ओ गोमो गाबनि दख'ना ओमफ्राय फुजा गाबनि आर'नाइ आरो खायमा गाबनि फास्रा लायो आरो
औ जोंनियाथ' बिदि खेराइ मोसानायाव खानाय हेंगारसिग सारना मोसानांगौ नालाय बेनिखायनो जोंनिया दख'ना गोमो गाननानै ब्लावस गोजा गानानै फालिआ गो्जा लाबाय नालाय ओमफ्राय आर'नाइया खायमा ओमफ्राय जानजियाव खानाया गोगजा बिदि गाननानै मोसानाय जायो आरो आरोना ओमफ्राय बिदि जोंनिया बागुरुमबा मोसानायाव आरो जोंनिया हानायखौ खफा खाथुमनासो मोसानाय जायो बेनिखायनो जोंनि आबाद बागुरुम्बा मोसानायाव बेयावबो दख'ना बिदनानो गाननाय जायो आरो फालिया खायमा माबा गोजा लाजायो ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया आर'ना खानायाबो जान्जियाव खानाया गोज्जा जानांगो
औ औ
आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आगोलनि सि दाना गाननाय आरो दानि सि सि दानानै गाननायाव मा मा फारागथि नुनो मोनदों
आगोलो सि दाना आगोलनि दिनाव जेनेबा बिदिनो खामानि दामानि ओरै माबासो जामोन नालाय गैसामोन बेखायनो सिगां आगोलनि दिनाव बिदिनो लासै लासैबाबो दानानै गानोमोन आरो दानि बिदिनाव आरो समनि आं खाल। समजों खारफानो नागिरो मान फोरखौ दानानै जेनेबा गोबाव सम दानानै गाननो हाया जेनेबा बायनानैनो दा गाननाय जायो आरो दा जोङो गाननाय जोमनायनि बागैथ' रायलायबाय बर'नि दा जोंनिया बिखिनियावनो जाथ'बाय नामा नोथां।
अ नोंथाङा माने फोजोबनायनि बाथ्राखौ बुंदों।
औ
औ दे होमबा दे नोंथां दे नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ